हेल'। हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनाबाय दे खोनाबाय। ओ नोंथाङा मा खालामगासिनोबा दा?
ओ दायो आङो जाखांनानै दसे सम ओरैनो जिरनानै दंथ'यो। थ' दा नोंथाङालाय मा? खालामनानै दङ?
आङो दा नै ओ थाबायग्लांगासिनो आरो।
उम उम।
अब्ला आङो आं फन खालामनायनि गुबै जाहोनखौ बुंनोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां बुंदो।
अ जोङो दा आबाद मावनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा होमबा? सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे। मानो जाया जानो।
ओरैनो नोंथांमोननि दाथ' ओरैनो जेनेबा माइ गायफुनाय बोथोर नोङा होमबा? अ एनि फ्राय नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय जेनेबा मा मा आबाद मावो ओरैनो? माइजों लोगोसे माइनि अनगायैबो। ओ होमबा बेफोरनि बागै एसे जे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन दे मानो हाया जानो।
औ औ।
ओ त' बुंनो थाङोब्ला जोंना दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम थ' दैज्लां बोथ थोरनिनि समाव जोङो नुनो मोनो गोबाङानो न'खरै न'खर मा होनगोन माइ गायो बा दा माइ गायनो सम जाबाय नालाय माइ गायनो लाहार फाहार खालाम बाय आरो ना दायो। ओ थ' आरो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो मेसें बोथोराव बुंनो थाङोब्ला आलुनि आरो बान्दा क बि बिलाहि बेसर, लाइ, लाफा, मुला बेफोरखौ जोङो गोबाङानो मोहोनगोन आबाद मावो आरोना। आरो जोंङो दैज्लां बोथोराव बुंनो थाङोबा जोंनाहाय ओरै दाबाय दाथ' माहोनगोन मैथाबो थांबाय मैथा गोग खै अ' मैथा बांगाल होनो आरो फाथोफोरबो मोन ओमफ्राय जोंनिया दाबायदि समाव थ' बेफोरबायदि खौबो जोङो ओ मा होनो गायनाय जायो आरो ना। थ' माइनि सायावनो आं एसे बुंनो सानबाय आं जाखिनिखौ मिथियो बा नुनो मोनदों बे खौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनोसै। थ' जोङो माइ आबाद मावनांगौ हो मावनांगौ होनब्ला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना। मानोना जोंना जोंनि गांनायखौ उखैनायखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो। औ बिनि थाखाय जोङो माइनि आबाद मावनाय जायो गोबाङानो।
औ
माइखौ जोङो गिबियावनो मा होनगोन मेसें बोथोराव जायबा माइलि होनो बेखौ जोङो दोनथुमनानै लायो। खोथिया फोनो थाखाय ओ थ' बेखौ ओ दैज्लां बोथोराव जेब्ला खोथिया फोनो सम जायो अब्लाहाय जे जोङो माइदिखौ जों बाख्रिनिफ्राय एबा जों अबे जायगायाव दोनथुमदों बे जायगानिफ्राय लाबोनानै सोमनांगौ जायो। ओ सानसेनि बाय सोमनांगौ जायो होना आं खोनानो मोन्दों आरो ना। थ' आ बे जायखोबा जों माइलिखौ सोमखांनानै दोननाय बेखौ मोजाङैनो बोखांनानै जोङो ओ जोंनि न'नि ओ मा होनगोन गायग्रा फोथाराव बेबो आबाद थिलियाव जोङो हाल एवनानै मै होनानै जोङो हाखौ गुरै खालामनानै लाग्रोयो गिबियावनो। दा बेखौ जोङो जायबा माइलि जोङो सोमनानै दोननाय बेखौ गारसारनांगौ जायो आरो ना। गारस्रा नानै होनाय जायो खोथिया फोनो। थ' जेराहाय जे जोंना बे खोथिया फोनाया जेब्ला गायनो सम जाहैयो अब्लाहाय जे जोंना गोजौ गोजौ जायो। थ' बेखौ जोङो सोरबा सोरबा खायफा खायफा बायदिया मा होनगोन बांद्राय गोजौद्राय जाबाथाय बा मा होनगोन बांद्राय जौद्रायबाथाय दानस'नानै होयो आरो ना आं नुनाय बायदियाव। आरो मा ओनगोन? नुबोदोंमोन आङो बांसि सिनानो दानस'यो गोजौद्राय जाबा। गायनायाव माने खस्थ' जायोना। बिनि थाखाय थ' जों जेब्ला खोथियाखौ फुखांनानै फुखाङो ओ फुखांनानै दोनो आरो ना। फुनो जागाबाथाय त' जे ओ जेरैहाय थाबाय जोंना मा होनगोन? माइ गायग्रा जेनेबा खोथिया ओट सरि। निमाहा बिनाय थाबाय मा जाय जोंना दुब्लि जाय जायनाव जोंङो मा होनगोन माइ गायो आ बेवहाय जाय जोङो गिबियावनो हालेवो मै होयो। ओ हाखौ गुरै जाहोन होनो थाखाय जोंङो हालेवनानै होबाय थानांगौ जायो आरो बेवहाय जोङो दै जमा जाहोना गोनांथि मानोना जोंना माइ गायनायाव जोना हाब्र नांगौ जायो। त' बेबायदिबो जेब्लाहाय जे हाया गुरै जायो एबा हाब्रु जायो दै था थायो अब्लानि दङ जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना बेखौ जोङो जुलाइ इ जुलाइ मास समाव बा आगष्टसिम इफोददि गायनाय जायो आरोना जोङो आ त' बेबायदिनो जोङो खोथिया थि खोथिया थिलिनिफ्राय जोङो माइखौ ओ जोङो दाबैयाव बानना लाबोनानै जोङो जायबा माइ ओ माइ गायग्रा जायगा बा फोथार बेवहाय जोङो लाबो मोनानै माइखौ गायनानै होनाय जायो आरो ना थ' बेबायदियैनो माइ गायनायनिखौ आंङो जाखि बेखौ मिथियो नोंथांनिसिम एसे माने फोरमायना होबाय आरो थ नोंथाङाबो मिथिनाय बायदि बिदिब्ला मा मा माने आबाद मावो बा माबायदि बिायदि मावो बेखौ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो ओ हागोन औ। ओम दाथ' जोंनि जाबो जेनेबा माइ गायनायानो बोथोर ओ दा जोंनि आसाम रायजोआवनो जेनेबा माइ गायनाय बोथोर नालाय दाथ' जोंनाबो माइ कौंधो माव आरो आबादाव ओमफ्राय बे माइनि मादावबो जेनेबा बा गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो मावनाय जायो जेनेबा
औ
रोखोम माने आं मुंफोरखौ बुंदो जेनेबा ओ जोसा बा माइब्रा एनिफ्राय बिदिनो रन्जित आयजुम बायदि बायदि मैया जेनेबा माइरं ओ माइखौ गायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोंना जोंनाबो जेनेबा बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायसायानो गायनायनि प्रसेसआ। बा माबायसा माबायसा गायो नों थांआनो माने बुंखाबाय इनिफ्राय आं बेनि अनगायैबो माबा मोनसे ओ गोनां बुंनो हायो नामा बेखौ आङो नाजागोन आरो।
ओम ओम
जोंनिया माने आथिखालाव माइ गायनो थाखाय एसेबां माने सुबुंनिबा बे माइ गायग्रानि एसे माबा गोनांथि जायो आरोना। बारा मोननो थांला आथिखालाव ओमफ्राय गोदोथ' बि दिनो फाला फाला फाला बदर गायनाय इदि दंमोन नालाय एनिफ्राइ गोदो बांसिनै मावोमोन नालाय माइ आबादफोरखौबो खिन्थु आजिखालि आथिखालाव माने एसे खमायबाय आरो गोदोनिसाय गोदो गोदायनिसाय एसे खमायबाय आरो माइ गाय ग्रा सिख्लाफोराबो जेन'बा एसे खमायसिनबाय आरो एनिफ्राय मोननै एसे जेनेबा टान जायो आरो एसे गो ब्राब जायो मोननो थाखाय औ एनिफ्राय जेनेबा मोनबाबो रांफोरखौ जेनेबा हाजिराफोरखौ एसे गोबाङै होनो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय ओ माइनि अनगायै जोंनियाव जेनेबा गोजां बोथोराव बेसरफोरखौ गायो बेस र ओ बा आलु भिन्दि माने जाय बोथोराव जि आबादखौ मावजायो बांसिनानो मावो आरो जोंना जेरै ओ जोगोनारफोरनि आलुफोरनि भिन्दिफोर ओम काक्रेल बा केरेला बिदि बाय दि मावो आरोना। ओ बा जुखाम जु खामफोरनिबो मावो ओ बेबायदिनो आरो। एनिफ्राय जेनेबा आं मोनसे सोंथि नोंथांनियाव सोंबावनोसै ओ नोंथांमोननिखै जेनेबा बे बे आबाद मावनायाव अ रासायनारि हासार फोरखौ बाहायगौना बाहाया माने रासायनारि हासार बाहायो ना मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय बे ओ मिथिंगायारि हासारखौनो बाहायो ना माबायसा जेनेबा जोथोन लानो थाखाय मायबा बे मुलिफोर बाहायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे मानो हाया जानो
औ
ओ थ' आं नुनाय बायदियैब्ला जोंनि आबाद मावनाय आ एबा आबाद थिलियाव जोङो मा होनगोन रासायनारि हासारखोबो बाहायो एबा जोङो मिथिंगायाव मोननाय हासारखोबो बाहायनाय जायो
औ
आङो मिथ थिंगानि मोननायफ्राय मोननायनि मा होनगोन हासारखौ आं एस बुंनोसै आरो ना जों बुंनो थाङोब्ला मा होनगोन जोंना मोसौ होननाय मोनसे मा होनगोन जुनार दङ' बेनिफ्राय जोंहा जि मा होनगोन जायबा बिनि गोबोरखि बा गोबोर हासार बुङो बेखोबो जोङो मा होन जेब्ला गोरान जायो अब्लाहाय जे बेखौ जोङो गुन्द्रा गुन्द्रा महरै जानो हमो आरोना मालाबा समाव बियो मा होनगोन थायो बेखौ जोङो बुख्रुमनानै एबा मा होनगोन ओ सुइ सिफ्रुनानै जोङो खायफा खायफाया दैयाव गलायनानै सारना होनाय जायो आरो खायफा खायफाया गोराननैनो ओ जायबा मा होनगोन मैगंनि थिलियाव जेरै ओ कबि आरो बानलु आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि मा होनगोन केरेला खांख्रिखला बेफोरदि बायदियाव ओ गुदियाव जोङो बिनि हासारखौ होना होनाय जायो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला मा होनगोन आरो जोंना दंबावो जेरै जों जानाय जेने मैगं जिन्थुनु आलु बा कबियानो जा बिलाइ गासैबो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय त बेफोरनिफ्रायबो जोङो ओ हासार बानायनो हायो जेरै जोङो बेफोरखौ मोनसे जायगायावनो थुबुर दोननानै एबा मोनसे जाय यावनो दोनथुमनानै जोङो बेखौ सेवहोनानै बिनि उनावहाय जे बियो जेब्ला रानगोन अब्लाहाय जे बि हासार महरै सोमजियो थ बेखौबो जोङो ओ जायबा मैगं थिलि बा मैगं गायनाय बा बानलु गायनाय बे फोराव जोङो होनानै होनो
उम
ओ आरो जों आरो बुंनो थाङोबा मा होनगोन आं मिथिनाय बायदिबा मोनस बे इउरिक हासार होननाय ओ ना नोंथां? थ बेखौबो औ औ इउरिया हासार थ बे हासारखौ जे ब्ला जुखाम गायो अब्ला होयो होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो।
औ औ
फोरमायनो हागोन ना मा मा हासार बाहायनाय जायो बा बाहायो।
अ जोंनि ओनसोलावथ' रासायनारि हासार हिसाबै जेनेबा बे इउरिया इनिफ्राय पटास बेफोरखौनो बाहायो आरो। एफोर गोनांथि जायो नालाय थेवबो आंस सानो जेनबा रासायनारि हासार बाहायनायनि स्राय जेनेबा मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय हासारखौ बाहायबानो मोजांसिन जायो आरो। जेरै गोबोर हासार बायदिसिना। ओ बे आंनि साननाय माने आं एस एसे सावस्रिखौ लानानै एसे ओ मोजां सानो नालाय जेनबा ओ दा नोंथां जों रायलायनायखौ बेख खिनियावनो दोनथनोसै नामा समबो जाबाय
औ औ समाबो जोंना जाबोबाय थ' नोंथांजों रायलायनानै आङो उम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोन दों आरोना आङो जे खिनिखौ मिनथिनो मोनामोन‌ बा मिनथिया खैमोन बिखायनो
उम औ आंबो दे। गोजोन्थों होनबा ना नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।